हेलौ औ आं खोनाबाय दे। ओमफ्राय दसिम रायज्लायनि माबा मोनसे आयदानि सायाव नोंथाङा सानदों ना मा आयदानि सायाव
औ सानदों, आं आयदाखौ आखाइायाव लानाय ज जे आयदाया जाबाय जों गोदो गोदाय आरो दानि दिन जे गोदो गोदाय समाव माबायदिमोन आरो दिनैनि दानि जुगाव दानि गोदान समाव माबायदि, जों नुनो मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना बेनि सोमोन्दै?
औ एसे खम खोनादों एसे गोसा बुंबावबा, खोनागोन
खोनाबायना दा?
औ खोनाबाय, आं दा
औ माने आं आयदाखौ लादों आखायाव जे गोदो गोदायनि समाव जों माबायदि नुयोमोन बाबा माबायदि जोङो नुनो मोनो आरो दिनैनि गोदान मुगायाव जों माबायदि नुनो मोनो?
औ सरासनस्रा बुङोबाथ गोदोनि आरो दानि गोबां सोलायबोबाय आरोना गासैबो बिथिङाव गासैबो बि बिथिङाव गासिबो सोलायबोबाय आ दाथ आङो बुंनो थाङोब्ला बे सोमोन्दोनि सोमोन्दैनो रायज्लायनोसै आङो गोदोनि समाव सोमोन्दोफोरा माबायदिमोन आरो दानि समाव सोमोन्दोफोरा माबायदिमोन आरोना। ओमफ्राय आरो आलासि फोरजों माबायदिमोन जोंहा सोमोन्दोफोरा आगोलनि समाव नुयोमोन आरो जोङो बेफोरबायदि जफोरा आलासिफोरजों गोबां सोमोन्दो लाज्लायोमोन। आ बिदि जेनेबा माग गो दमासि बैसागोफोराव बिदि फोयोमोन आरो ओ लेंहरलायनाय जायोमोन जमा जमा बिदि थांज्लायनाय फैज्लायनाय सोंनायफोराबो जोबोद आलदामोन आरो आगोलनि समाव आलासि सोंनाया एसे आलदामोन दानि समाव आलासि सोंनाया एसे माने एसे माने गोबाङानो सोलायनाय नुनो मोनबाय आरो आङो। इनिफ्रायथ आरो दानि समाव मानसिफ्रा समानो गैला बिदि आरो आलासि जास्लायनो आगोलनि स मावथ ओ जोंनि आबै आबौमोना खायफा जेनेबा बिदि बोथोर थायोमोन आलासि जानायनि। गोदान बोसोरफोराव थाङोमोन खायफाबा खायफाबा आरो गरमनि समफोराव थाङोमोन अब्ला बिथांमोना बिदि सानसे सान्नैनि थाखायल' थाङामोन आरोना ओ जेनेबा बेफोर बेबादि सोरबाबा दु-ओम जेनेबा जि दिननि थाखाय सोरबाबा नैजि सोरबाबा बेफोरबायदि एसे गोबाव समनि थाखाय आलासि जाहैयोमोन आरो बेखौ नुनो इनिफ्रायथ' दा ओ दा बेफोरबायदि सोलायनायखौ नुबाय जे आलासिफोरा खानसेनि थाखायबो बिदि हर थालायलायनाय आलासि जाला आरो दानि जुगाव दसेनो फैनानै बिदिनो दसे जेने बा ओंखाम जाबाय इनिफ्राय बिथांमोनहा सानसेनो थांफिनबाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो बांसिन ओरैनो ओमफाय हाबाफोरावबो आगोलनि समावथ' थाफैलायनाय जायोमोन आलासिफोरा दानि जुगावथ' एसे खम खमसै आरो हाबा बिबानि समफोरावबो एसे खम नुबाय आरो आलासिफोरा बेफोरबायदि गोबाव समनि थाखाय थाफैला आरो नफोराव ओ समनि आंखाल जानो हागौ बेफोरबायदि इनिफ्राय नोंथाङा फोरमायजागोन माबायदि सोलायनाय नुबोदों आरोबाव।
औ नंगौ नोंथाङा जाखिनि बाथ्राखौ बुंदों बेफोर गासैबो सैथो गोजा आरो जों मेगनजोंनो नुबोदों ओ दिनैनि मुगा आरो गोदोनि मुगा होननानै बुङोब्ला जों गोदोनि सम आरो दिनैनि समा जोबोद दिफारेन्स माने जोबोद गोरोब बा आरोना जोबोद आलादा आलादा जायो मानो होनबा जों गोदो गोदाय बा सिगांनि बाथ्राखौ जों मुजां मोनदोंब्ला जों नुनो मोनोमोन जे जोंनि समाजारि बिथिंफोराव ओ सोरहाबा जुदि फुजा फाथाल बेफोरबायदि जुदि जायोब्ला बैफोराव ज' ज' ओ फुजा जाबथिङोमोन बयबो गेलेनाय रंजानाय गथ' ग'थाय बोराइ बेन्थ' गासैबो फुजा जाथिङोमोन आरो बिब्दिनो बैसागो बो थोर सौफैब्ला बयबो ओ बैसागु बोथोर सफैब्ला बयबो गावबा गाव नो ओ बयबो गोसो होसारनानै गोसो मुखुबजों रंजायोमोन मोसायोमोन बयबो ज'ज'ओंखारोमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव नुयो जे बाथौ फुजा बा बायदि बायदि बेफोरबायदि ओ ओ फोरबोफोराव जोंहा मानसि दुमसिफोरा खम जालांबाय मानो होनब्ला ओ आरो जायोब्लाबो मानसि दुमसि जायोब्लाबो गोदोनि बायदियै बिब्दि गोसो होसारनानै मोनसे सुबुंजों मिनि गाग्लोबनाय बा गोसो खुसिजों मोनसे ओ रायज्लायनाय बेफोरबायदि गैलामोन नाथाय दिनैनि जुगाव आरो जों नुबोबाय जे ओ गोदो जेरै बैसागो बोथोराव ओ बयबो ज' ज' जमा जमायै रा इदिनो मोसायोमोन गामि गामि थांनानै ओ सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय बोराय बुरै गासैबो लोगोसे जयैनो गोसो होसारनानै मोसायोमोन जे बयनिबो गोसोआव जों रंजासारनायखौ नुयोमोन गोसो खुसि गोनां। नाथाय दिनैनि दिनाव जों नुबाय जे ओ मानसि माहारिया जोंनि बे बैसागो बोथोरफोरावबो दानिया गोबाङानो ओंखारला आरो गोबाङानो गावनि बेसेन गोसा समखौ गावनि थांखिखौ होसोदों। दिनै नुदों गामियाव गोबां सुबुंफोरानो थायालासे टाउन सोहोराव थांबाय आरो खामानि मावहैबाय बा सोरबा साख्रि मावहैबाय बेफोरबायदिनो गामियाव दिनै ओ सुबुं माहारिया एसे खम जालांबाय आरो सुबुं माहारिनि गोसोआव गोदोनिख्रुइ दासिम ओ दा गोबां चेन्ज मोनदों आरोना चेन्ज जाबोबाय दा जेखिजाया नोंथाङा माबा मोनसेखौ फरायबावगोन नामा?
औ थारैनो गोबां बिदि सोलायलांनायखौथ' नुबाय आरोना जोङो आगोलनि समाव बेफोरबायदि आरो दानि समाव बेफोरबायदि ओमफ्राय नोंथाङा मा सानो जेनेबा आगोलनि समा साबसिनमोन ना दानि समा साब सिन? बेफोरबायदि नोंथाङा माबाफोर सोलायनाय लुबैदों नामा मा सानो जेनेबा बेनि सायाव बेखौनो फोरमायजागोन?
औ आङो बुंनो थाङोब्ला बांसिन ओ दानि समखौनो बांसिन मोजां मोनो मानो होनब्ला गोदोनि समाव सुबुङा जेसेबां खुसिमोन जेसेबां मामोन नाथाय जि बुंनो थाङोब्ला आङो मोननैबो स समजों गोरोबनानै ओ मोननैखौबो मोजां मोनो बेफोरबायदि जानो गोनां जालांदों जेबा जउनाव गोदोनि समखौबो आं गेलेनानै रंजानानै ओ ज'ज' खुसि थाबोनानै मोजां मोनदोंमोन आरो दिनैनि दिनाव नाथाय आं मा खालामनो बे सम खौ गोरोबनो थाखाय दिनै आङो जे गुबुन जायगायाव फैनो थाखाय खाबु मोनदों गोरलैयैनो बा दिनै ओ दिनैनि गोदान मुगायाव मोनथिनानै जे सलिनो हादों गावखौ बेखौनो आं जोबोद मोजां मोनदों आरो आं गोदोनि समखौबो आङो मोजां मोनो आं मोननैखौबो मोजां मोनो नाथाय आं सोलायनायखौ नुयोनानै एसे गोसोआव साननायबो मोनो आरो दुखुबो मोनो बेनो नोंथाङा माबाफोरस ओ फोरमायगोन नामा बेनि सायाव?
अ थारैनो जोबोद मोजां ओ नोंथांनिफ्रायसो आं सोंबाय बेनि फिननायखौ मोननानै मोजां नांबाय आरोना। ओ आंबो बेखौनो बुंनो सानगोन जे गोदोनि समाव गोदोनि बाथ्रामोन दानि समाव दानि खो था बाथ्रा सोलायलांबाय आरो गोबां सोलायलांबाय ओ गोदोनि समाबो मोजांमोन गोदोनि हिसाबै दानि समाबो ओ दानि बायदियै जों समजों खारफानांगोन नालाय जोंथ' बेफोरबायदि जुगा एसेबां दावगाबाय जों जुदि बेफोरबायदि ओ मा बुंगोन बेखौ रंजानाय बा आलासि जाबथिंनाय गावनि खामानिखौ नागारनानै समखौ जुदि मोजाङै बाहायाबा जोंफोरा थालांगोन आरो आरो थ बेसेबां जेनेबा दावगानायनि जुगा बेफोरबायदि बादायलायनायनि जुगा नालाय दाथ' समजों खारफानांगोन बेनिखायनो जानो हागौ मानसिफ्रा आरोना ओ बेफोरबायदि सम होलायलायनो हाला मानो होनबा समानो खिन्थायो आरोना बेफोरबायदि जों समजों खारफानांगोन नङाबा जोंहा थालांगोन होननानै। एनि फ्राय नोंथांनाव आं माबा मोनसे सोंनो नाजानोसै आरो खौ ओ जेनेबा बा गामि ओनसो ओनसोलफोराव ओ जेनेबा आगोलनि समाव गामि ओनसोल एनिफ्राय दानि समनि गामि ओनसोल गोबां सोलायबोनाय नुबोबाय बेनि गेजेरावनो नोंथाङा जेनेबा नोंसोरनि जायगायावनो बा जोंनि जायगायावनो माबायदि गामि ओनसो सोला आगोलनि समनि गामि ओनसोल ओमफाय दानि समनि गामि ओनसोल आरो ना माब बा मोनसे बेफोरबायदि ओ सोलायनाय नुदों नामा जायखौ नों
औ थारैनो नोंथाङा जाबायदि बा थ्राखौ बुंबोगासिनो दं बेफोर जोबोद गो बेसेन होथावना बाथ्रा आरो बेसेन गोनां बाथ्रा नोंगौ आं थारैनो सोलायनाय नुदों जथबा जोंनि गामि समाजफोरावनो दिनै जेरै गोदोनि समाव जोङो उन्दै समाव थाखोमालायनाय थाखोमालायनाय ओ गेलेयोमोन हाग्रा बंग्रा जेराव हाबसोलायनाय खेला गेलेयोमोन जेराव जोङो दाब दाब दुब दुब सौलायनाय दं सौलायोमोनब्लाबो जोंनि जिउआव माने गोजोननाय दङोमोन रंजानाय दोङोमोन गाबनायब्लाबो मानायब्लाबो जों अखा मिथिया सान्दुं मिथिया जों दुब्लिबारिफोरावबो थांनानै जों ना हमथिंनाय ना नागिरनाय, खुसिया, खांख्राइ नागिरनाय बिब्दिमोन आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला मा बुंनोसै दिनैनि मुगायाव जों नुबाय दिनैनि ओ गामि समाजफोराव ज' ज' थाला नाथाय गोबां गथ'आनो जोंहा मबाइल गोदान मुगा गोनोखो मुगायाव मबाइल टि भि बायदि बेफोरजों गफुंना थायो। माने टि भियावबो गफबला नाथाय टि भिया न' न' जाखाबाय नालाय दा मबाइलावनो ओ गावबा गाव बयबो गथ'फोरा मखुब आरो। दा गोदोनि समाव बिब्दिनो ओ फुटबल खेला गेलेनाय बायदि खारथिंनाय गेलेनाय बिब्दिनो बायदि बायदिसिना मुंनि गेम बेफोरबायदि गेलेनानै माने देहाफोरखौ सावस्रिफोराबो मोजां जायोमोन। बिब्दिनो आरो हैै हा हैै हा बिब्दिनो गोबां बिदिनो दावराव दावसिब्लाबो मोनसे गोजोननाय दङोमोन जे सानसेया गेलेनानै लोगोफोरजों मोनसे गोजोननाय समखौ जों दैदेनबोनो हादोंमोन आरो जोङो सि‌ गोदो नुयोमोन जे सोरबा जोंनि नखर फोराव सासे सानै सुबुं फैयोब्ला गेदेमा सुबुं फैयोब्ला जों बिसोरखौ मान होनाय नुदोंमोन आरो उन्दैया गेदिरखौ मान होनाय नुदोंमोन गोदोरा उन्दैखौ मान होनाय नुदोंमोन उन्दैया गेदिरखौ सनमान होनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय दिनै जों नुनो मोन्दों जे जोंनि गामि ओनसोलफोराव दिनै बैफोरो गथ'फोरा बेफोरो दिनैनि मुगायाव गिदिर मानसिखौ सनमान होनो रोङाखैसै आरो गेदिर मानसिया उन्दैखौ सनमान होनो रोङासै माने बेफोरो समान समान पारसेन्ट फिफ्टि पारसेन्ट फिफ्टि पार्सेन्ट जानाय बायदि बेफोरबायदि माने जों नुबोदों आरो गोद दान मुगायाव। दा बेखायनो मा बुंनो बाराखौ नोंथाङा माबा बुंगोन?
औ बेनो नोंथाङानो बुंबाय मोजां नांबाय खोनानानै जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो जाबायदि आगोलनि सममोन दानि सम रुजुनानै बा गोबां सोलायनाय नुबोबाय आरो गथफोरा गेलेयोमोन गोबां लोगो लोगो जास्लायनाय दंमोन गिदिर उन्दैनि मोनसे सनमाना बांसिन दंमोन आरो आगोल समाव बुंनो थाङोब्ला दानि समाव ओ दङबाबो एसे खमायलांबाय बेखौ आंबो नुनो हायो आरो।
नोंगौ ओ नोंथाङा जाखि खिनि बाथ्रा बुंबोदों जोबोद बेसेन गोनां बाथ्रा बुंबोदों आं नोंथांजों राव रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आं आसा खालामो जे उननि आयदायाव नोंथांमोनजों सोंथिफिननायखौ आं हो जाहाथे मोजाङैनो रायज्लायनो हायो गोजोननाय थाबाय नोंथां।